नना
औ खोनादों औ औ मोजाङानो नोंनालाय?
औ
औ मोजाङानो आ
जोंनि जोङो दा होमबा सावरायलायनोसै नङा होमबा
औ
दा जोङो दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोर थ' जोङो बयबो माइ आबादाव मुखुब जायो
औ
नोंसोरनि जा दा खोथियाफोर फोबायना?
औ फोबाय दासो माने फोहांदो सोरबा सोरबा खायसेया फोखांबायना खायसेया दा फोगासिनो दं आरो माने दायो माने एसे अखाबो हाबाय नालाय अखा हाबासो खोथियाफ्रा फोजायो नालाय
हाबासो फोजायो थ आरो अ जोंनिथिं फोखां आगोलावनो एसे एसे बे जौबाय आ
अब्ला सिगाङाव नो फोखादों आरोना ओ उम जोंनाबो ओ साननैसो उनाव गायख औ
माय गायो ना
औ गायो
थिगानो दे
आ
न'आवथ' आबाद मावो
आबाद मावो औ न'नि अनगायैबो गुबुनावबो गायहैयो ना बेबायदिनो औ गुबुनावबो गायो औ आथिखालावथ' माने हाजिरा होनानै गायो नालाय माइफोरखौ बेखायनो दसे दसे माने बायाबा गुबुननियावबो हाजिरा हिसाबै गायहैयो आरो ना
देहानिबो मोजां जाबाय फैसाबो मोनबाय नङा होमबा न'खरखौ सालायनो थाखाय
औ
बेनिफ्राय आरो दुब्लिआवथ' माइ गाबथ' दुब्लिआवनो ओंखाम जायो नङा होमबा
अ जोंनिया बेबायदि दुब्लियावनो ओंखाम जालायनाय हुदा गैया आरो माने गबागाव न'आव जाफैयो जोंनिया जोंनि साइडनिया आरो हा
हाजिराबाबो ओंखाम जाहोआ आरो न'
औ जोंनियानो जाहोआ माने गामियावनो गायोबा गामिनि सुबुंफ्रा माने बिदिनो बार'थासोआवहाय माने न'आव फैनानै ओंखाम जानानै आरो मानि बेलासिनि गायहैफिनो आरो बिदिनो दुइथासोआवहाय जोंनिया बेबायदिसो
मोजाङ जादों होनबा न'
औ माने गुबुननि मानसि गायनो लाबोयोबालाय बिदिनो ओंखाम जा माने गोजाननिबा माने ओंखामबो होनांगौबा होयो आरो संनानै होयो नाथाय गामिनि आन्था गायोबा माने बेबायदि दुब्लियाव ओंखाम हैैलायनाय गैया आरोना
अब्ला मोजाङानो होमबा न'खरा खस्थ' मोननाय नङा
औ मोना नोंसिनिथिं बेबायदि हुदा दं नामा
जोंनिथिं बिदि गैया जायनि न'खराव हाजिरा मावहैगोन बिसानि न'खरानो ओंखामखौ होयो आरो सानजौफुंनि ओंखामखौ
ओ अब्लाथ' जोबोद खामानि जायो
जोंनियाव बिदि
माने बे जायफ्रा खामानि मावहोयो ना बिस्रा गोबां खामानि थागोन होनबाथ' ना संहोनाय जाहोनाय
सानैखौ नांथारगौ ओंखाम संनाय ओंखाम राननाय बिदि माखासे खस्थ' जायो न'खरा
न'खराव माने मा हिनजाव मानसि थाथारनांगोन ना
थानांगौ थानांगौ
ओरैनो हौवा मानसिफ्राबो मावनो हायो ना हौवाफ्राबो खायसेया सङो ना संनो खावो बिदिनो हैगोन ना औ हेफाजाब अब्लाबो हिनजावफ्रा बांसिन सङो नालाय ना हिनजावफोरखौ गोनांथिया बांसिन जाबाय आरोना
औ हिन्जावफोरखौ नांथारगौ ओंखाम संनायाव हौवाफोरा गासैखौबो हाजोबाना बेनि थाखायनो
जोंनियाव बेबायदि गैयो आरो उ
नोंसोरनि जा बेनिफ्राय हाज्रिया बेसां माइ गायनायनि
ओरैनो जोंनिखैजाय दायो देग्लायथ'मोन दा गायथ'वाखैना माने बारायगोन ना बाराया मिथिया सिगाङावबा आरायस' मोनखोमा आ
औ आरायसलमोन न
औ आरायस'मोन खोमा माने आङो थां थांनाय बो सोरावबो माने आं गायाखैना मानि दा हा जिरानि बेसनखौ मोनथियाखै आरो आं दा
औ औ जोंनिथिं एसे बारा
ओ
थामजौ बा
दायो देग्लायफोर तिनस'आलागैसो जानो हागौ खोमा थामजौ बाजि ओ जोंनियाबो बिदिनो आरायस थिनस बिदिनो गेजेराव दङ आरो ना ओ ओरैनो हौवासाफोरनिया बांसिन जायो हौवासाफोरनिया बांसिन जायो बिसिना आरो सारिस जायोनो सारिस अ आलादा आलादा आरो
अब्ला नोंथांमोननि जाय एसे कम कम
अ हिनजावफोरनि एसे खम होयो माने हौवासाफोरनि एसे बांसिन होयो आरो
औ औ
सोब हाजिरायावनो बिदि आरो दुब्लिनि दा दैज्लांनि हाजिरायावबो बेनो ओमफ्राय मेसेंनि हाजिरा गुबुन खामानि मावबाबो बेनो आरो हिनजाव फोरनाबो हौवाफोरनाबो जोंना एखे दैज्लां मेसेंनि बेबायदि औ एखे गोजा आरो माने हाजिरा नालाय हाजिरा आरो एखे ओ
औ औ
नोंसिनिखैजालाय बेसे लायो ओरैनो
जोंनिया हौवासाफोरनिया सारि सारिस हिनजावसाफोरनिया सार तिनस
ओ जोंनिफ्राय माने एसे एसेबाबो बारा आरो ना। इदिनो जायगालायै जायगा।
उम नोंसिनिजा खोथियाखौ हौफोरा हौवासाफोरा फुयो ना हिनजावसाफोरा फुयो।
ओ जोंथिं हौवासाफ्रा फुवा माने हिनजावसाफ्रासो फुयो जोंथिं माने जोंनि गामियाव आरो ना गामि खाथि खाला नालाय खायसेया माने हौवासाफ्राबो फुयो आरो माने जोंनि गामिथारावहाय माने हिनजावसाफ्राल फुयो आरो। नोंसिनिखै जालाय
जोंनिथिं हौवा साफोरासो हिन्जावसा हिरा हिन्जावसाफ्रा फुवा जोंनिजा औ हिनजावसाफोरा फुवा हौवासाफोरानो गासै खामानिखौ मावनो गोनां जायो दा हिनजावसाफोरा गायनायल' गायनायल' होनना बुंजायो।
उम जोंथिंजायना हौवासाफ्रा माने खामानिया खम जायो जोंथिंनो दाथ' हालेवनायबो गैला ना। हौवासाफोरना ओरैनो जोंनिया दा आलि दाननाय खोनायल' आरो ओरैनो खोथिया रोगाना होनाय बेफोरल'सो जायो आरो
उम
माने हौवासाफ्रा जोंनिया एसे औ जोंनिया बांसिन जाहैबाय आरो खोथियाबो फुनांगौ गायनांगौबो आरो न'नि खामानि औ न'नि खामानि माव गायनांगौबो फुनांगौबो। जोंनिथिं हिन्जावफोरनि खामानिया बांसिन
हालेवनायाथ' ट्रेक्टरजोंसो एवो नङा होमबा?
औ ट्रेक्टरजोंनो एवजोबो आथिखालाव माने मोसौजों एवलियानो आ दानिया रावबो जों गामियावथ' गैस्रायला माने मोसौजों एवनायानो गैला बिदिनो बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां दंमोन आरोना बिदिनो। बेनि दा बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय माने हालेवला आरो माबाजोंहाय मोसौजों ट्रेक्टरजों
ट्रेक्टर जाजोब्बाय।
औ। नोंसिनिथिंबो बिदियानो जानांगौ।
औ ट्रेक्टर जोनो एवजोबो जोंनिजाबो
औ।
समबो बासायो खस्थ'आ एसे खम जायो। नाथाय फैसाया थाङो आरो। फैसाया थाङोबा थेवबो
औ। फैसा थांबाबो माने थाबनो जानायखौ नुनानै बयबो माने बे खौनो मावसै आरो दायो ना मोसौजों हालेवनांगौबाथ' आरो गोबौ टाइमबो लागोन ना बेबायदि टाइमबो गैलाना। रावहाबो माने बिदि। फुथार फुथार मावनो थाखाय
उम बिदिनो जायो।
आरो बि गियानआरि गिरिफ्रा दिहुनना हो बायना ट्रेक्टर ना जायखौ माने बेखौ बाहायखानां
बाहायनांसिगोन आबादारिनि थाखायनो दिहुनदों नङा होमबा
औ। ओंखायनो माने बाहायजोबबाय आरो गासिबो
आदसा
ओरैनो बिदि ट्रेक्टरफोर ओंखारनानै माने दायो एसेबाबो बयबो आराम मोनदोंना मोनाखैबा दा
आं आंनि नुनायाव एसे आराम मो नंदों।
ओ इजि जाजोबदो ना? औ सिगांनि बायदि खस्थ' गैला आरो ना
औ नंगौथ'
औ
उ अब्ला जोङो समा जाथ'लायसै नामा औ दे दे